हेलौ नों हेलौ औ। अ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय जासिहरनाय।
औ नोंथां नोंथाङा मा खालामनानै दङ?
आं दा ओरैनो दङ नोंथां जनानै।
अ अ। नोंथांनि सायाव आङो मोननैसो नोंसोरनि गामिनि फोरबोनि बागैसो। ओ खोथा सावरायनो नायदोंमोन नोंथाङा राजि दंना?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथांमोननि गामियाव मा मा फोरबो फालियो बेखौ आंनो। एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ मा मा फोरबो फालियो बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होलेन।
औ जोंनाथ' बिदिनो बैसागु फोरबो फालियोनोंथां।
औ बेनि उनाव।
बैसागुनि बागै बुंलांसै आरो नोंथां न'।
औ दे बिदिब्ला गिबिनिफ्राय लानानै जोबजासिम बुंनाय नोंथां नोंथांमोननि गामि। ओ मा मा खालामो आरो स्टेज प्रग्राम खालामो ना खालामा?
औ नोंथां औ नोंथां खालाम खालामो खालामनो नोंथां, बिदिनो बैसागुनि बागै बुंनोसै आं जों बिदिनो। जेनेबा बैसागु जानो गोनां गोनां टाइमाव बिदिनो मोसौ थुखैयो। ओमफाय मोसौ थुखैनायनि उनाव ओमाय से खालार खालि। बिदिनो सोरबाया बिदिनो। दोगारो बाथौ दुमनाय माबानाय फाय आरो सोरबाफोरा बोराइ बिदिनो गथ'फोरा सेंग्रा सिख्लाफोरा बिदिनो बोराय बुरै। बिमादै बिमायं जानायफोरखौ। खुलुम होयो ओ ओमफाय इदिनो ओमफ्राय बैसागुनि नै। खालार खालि बिदिनो रंजायो। मोसायो बोराय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला दिनो गा। सिबो जमा नांनानै रंजायो आरो ओमफ्राय बे रंजानायखौ माने। बिदिनो ओरैनो दान मोनसेसो थानानै। बिदिनो माबा जायो आरो ओंखाम बिदिनो खाना लावखार ओंखाम जायो।
औ नोंथां औ नोंथाङा आंनि सायाव मोननैसो। नोंथाङानि सायाव मोननैसो सोंथिफोर सोंनो गोनां दंमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां सोंजागोन।
औ जोंनि गामियावथ' बिदि फोरबोनि बागै बाथ्रा बुङोब्ला। जोंनि गामियाव गोबां फोरबो दङ जेरै मागो फोरबो बैसागो फोरबो। गाथि फोरबो बिदि आरो औ औ नोंथां औ। दा नोंथाङा आंनिफ्राय बेफोरनिफ्राय फिननाय मोननो लुबैयो नामा नोंथां?
औ लुगैयो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ मागो फोरबोनि बागै ना।
औ जागोनथां फोरमायना होजागोन।
मागो फोरबोआव जोङो एसे मागोनि बिदिनो सप्तासे बा सप्तानै सिगाङाव जों। ङो नाराफोरखौहाय एसे बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
उनाव जोङो जिहेथु मागोनि जानोसै सिगाङाव जोङो औवाखौ दाननानै। लायो आरो दानानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बेलागुर खौ बानायनाय जायो आरो बे बेलागुर बानायखांनायनि उनाव जोङो ओ बिदिनो फिथा गुन्दैखौ सोमो सोमखांनायनि उनाव जोङो देयो आरो देनाखौ देखांनायनि उनाव जोङो से खालार खालि जोङो ओ दुगैनानै गोसो गो थारै जों दुगैनानै बेखौहाय जोङो सावनाय जायो आरो सावखांनायनि उनाव जोङो सावखांनायनि उनाव जोङो ओ बिदिनो ओ नारा जिहेतु जिगाब बे जिगाबखौ जोङो बयबो न'खर न'खर ओ जोङो जिहेथु गय दंफां बेफोराव जोङो खानानै जोङो आफा इसोरनियाव आर'ज गाबो जे जाहाथे जिहेथु ओ गय फिथाइ बेफोरो मोजाङै मोजां जाथों बेखौनो जोङो इसोर नियाव आर'ज गाबो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो मागोआव जोङो फिथा जायो आरो बिदिनो जोङो गेदेर गोलावफोरखौ जोङो मान सनमान होयो आरो गेदेर गोलावफोराबो जोंनो उन्दै उन्दैफोरनो जोंनो ओ अननाय जासियो बेनो आरो नोंथां नोंथाङा नोंथांमोननि गामियाव मागो फोरबोनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नों
औ औ नोंथां हागोन थारैनो हागोन
औ औ औ औ
बिदिनो जों जोंनियाबो बिदिनो नोंथां जेनेबा औवाखौ दानना लागोन होबाय औवा दाननायनि उनाव बिदिनो नाराखौ होननानै भेलागुरु हमबाय नोंथां बेलागुर हमनायनि इदिनो इदिनो एसे सिस्टेमा एखेयानो नोंथां नोंसोनिजोंनो औ ओमफाय बेयाव भेलागुर बानायबाय ओमफ्राय मागोनि से खालार खालि जोङो बेलागुरखौ सावो औ बिदिनो दुगै दोलोबे हावो ओमफ्राय बिदिनो सावनायनि माबा फोरखौ औवाफोरफोरखौ लांनानै नारेंखल एबा गय बिफांफोराव दोनो। मा मानो होनबा बेवहाय फिथाइया थाइथों होननानै दोनो आरो नोंथां
औ नोंथांखौ नोंथाङा आंनि सायाव मोनसे ओ काति फोरबोनि बागै मोननैसो सिनाय मोननो लुबै यो नामा नोंथां?
औ नोंथां सोंनो फिननाय मोननो लुबैयो नोंथां।
औ औ जोङो बिदिनो ओ काथि फोरबो खो जिहेथु जोंनि माखासे बर'नि दोरोङारि नंगौना, बे दोरोङारियाव जोङो ओ माखासे मोनसे औवा दाना लायो तह माने बे औवायाव जोङो आरो थालिर फख्लानि दाना लायो बेयाव जोङो माखासे ओ बर'नि नेम बायदियै जोङो बिदिनो ओ गाज्रि भुट बिदिनो बायदि बायदि ओ फुजायाव होनाय जिनिस, फोरफोरखौ जोङो बेयावहाय लानाय जायो जेरैहाय नारेंखल आरो बिदिनो खुसेर आरो खिसमिस आरो नारें बेबायबायदिनो बायदि बायदिफोरखौ जोङो लानाय जायो। आरो गय जरा, फाथै जरा बेबायदि होनानै जोङो ओ माइयाव माइ खौ जिहेथु जोंनि माइनाव जों बेखौहाय फालिनाय जायो। आरो जों बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबो जे जोंनि माइआ मोजाङै मोजां जाथों। आरो बेयावहाय आलारि बाथि सावनानै जों बेयाव आर'ज गाबनाय जायो। बेनो नोंथां नोंथांमोननि गामियाव बे गासै फोरबोखौ माबोरै खुंनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा,
औ नोंथां हागोन थारैनो। जोंनावबो बिदिनो नोंथां नों दा जेरै बुंदों बिदिनो नों जेरै बुंदों बिदिनो नोंथां जेरै जोंनियाबो औवा दानना लाग्रोनानै बिदिनो थालिरबा फस्ला बेखौ हा दानस'ना हानानै औवायाव सो सोनानै बेवहाय जेनेबा बिदिनो फिथाइ सामथाइ बहायो आरो थोयो बहायो ओमफ्राय बिबदिनो ओम आपेल, आंगुर किसमिस, बुट बिदिनो खुसेर नारें बिदिनो बायदि बायदि होनानै बेयाव थोगि खालामो फाय बिदिनो जोंनि ओम माइफोरखौ मोजां जाथों होननानै बिदिनो इसोरनियाव आर'ज गाबो आरो नोंथां। औ बिदिनो नोंथां
औ औ औ औ नोंथाङा आंनिफ्राय बिदिनो बैसागो फोरबोनि बागै अ सोंनोफोर लागाफोर दंबावो नामा नोंथां।
फोरमायनो हागोन नामा न' नोंसा नोंसोरनि माबैसा?
औ नंगौ नोंथां! नोंथांमोननियाथ' दहाय एसे फोरमायनानै होबो हो होबाय एसे संद'यैब्लाबो नंगौ नोंथां जोंनि गामियावबो नोंसोरनि गामिनि बायदि एखे एखे खोमैनो जोङो फालिनाय जायो जेरैहाय जोङो बैसागोनि एसे सिगाङाव जोङो बिदिनो लाव बायदि बायदि फोरखौ जोङो ओ लाव, फान्थाव आरो हालदै बायदि बायदिफो थाराय आरो दिग्लिलथि बेफोरबायदिखौ जोङो ओ गिबियावनो लानाय जायो आरो लाखांनायनि उन खौ फोरखौ जोङो सारायबा सानफोरखौ जोङो एसे ओ हांगारखौ हल'नानै जोङो थाव गुबै फोनो आरो थाव गुबै
जो आरो फथा फोनखांनायनि उनाव जोङो थुखैनाय जायो थुखैखांनायनि उनाव जोङो ओ बेयावहाय माखासे गान खननाय जायो आरो बैसागोनि बिहु से खाल खालि जोङो बयबो ओ उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान सनमान होयो आरो गेदेरफोराबो उन्दै उन्दैफोरनो अननाय जासि यो आरो बैसागुनि नै खाल खालि जोङो बयबो ओ ज' रंजा बाजा मोसायो जेरै खाम सिफुं सेरजा ज'थाखौ लानानै जोंनि बर' हारिया औ बेफोरखौ बायदिनो ओ रंजा बाजा मोसायो नोंथांमोननि गामियाव नोंथाङा मोनसेसो ओरैनो आंनो फिनाय होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
अ देवालि फोरबोफोरनि बागै
औ नोंथां हागोन नोंथां
आं बिनि होदोंमोन औ नोंथां
औ बिनो बिदिनो जोंनाबो देवालि फुजाखौ इदिनो फालियो नोंथां माबायाव जेनेबा लामायाव जाहाते बिदिनो देवालिफोर बोनि मुङै थालिर बिफां गायनानै आलारि बाथि सावनानै
औ नोंथां औ
फालिनाय जायो नोंथां बिदिनो जेनेबा बायदि बेसाद बिदिनो थोगि बानायो नोंथां इयावबो बिदिनो बुट सुट गाजि बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ होनानै बेयाव बावो नोंथां
औ औ नोंथां औ
औ बिदिनो फालिनाय जायो नोंथां जोंनि
औ औ औ नोंथां औ
नोंथांमोननिथिं माबायसे फालियो बिदि फोरमायनो हागोन नामा बेनि बागै नोंथां?
औ नोंथांमोननि गामि बायदियैनो जोंनि गामियावबो औ हागोन नोंथां नोंथांमोननि गामिनि बायदि बे जोंनि गामियावबो बेबायदिनो एखे रोखोमैनो फालिनाय जायो नोंथां
औ नोंथां
गिबियावनो थालिर दंफां खौ जोङो बे लामायाव एसे हाखर जावनानै जोङो बिदिनो गायनाय जायो आरो गायखांनायनि उनाव जोङो बेयाव थालिर दंफाङाव जोङो माखासे गन थुयो आरो बेयाव गन थुखांनायनि उनाव जोङो औ खोनादों नोंथां खोनायाखै औ औ बिदिनो जोंबो बिदिनो आलारि बाथि खौ सावनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो जोङो अ एसे बमाफोरबो गावनाय जायो एसे बेनो आरो नोंथां नोंथाङा नोंथांमो नि सायाव माबाफोर सोंनो लागा दंबावोमोन नामा नोंथां
नोंथांङा आंनि सायाव माबाफोर सोंनो गोनां दोङो नामा नोंथां?
सोंनो लागाथ' बिदिथ' जेबो गैलामोन नोंथां दे बिदिब्लालाय नोंथां नोंथांनिसिम रोजा रोजा जा साबायख'र थाबाय नोंथांमोननि गामिनि फोरबोनि बागै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां औ नोंथां औ
थांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आंनि सोंनायनि फिननायखौ होनायनि थाखाय औ औ दे होमबा नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय दे नोंथां औ दे नोंथां औ नोंथां दे दे नोंथां